औ खोनादों नोंथां। बा नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव आ सावरायनो सा-सानदों नोंथांजों।
औ
औ जेनेबा जोङो बर' सुबुंफोरा माने मा मा राहायै जोङो रां खामायनो हायो? एबा जोङो मा मा राहायै जोंनि बर' न'खरफोरनि बा बर' समाजनि सुबुंफोरखौ जोङो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो बैफोर रां खानाय खामायनाय राहाफोरनि सायाव एसे सावरायनो नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ होनबा आङो एसे सुंथाबै बुंग्रोनानै होनोसै। ओ मानोना‌ अअ गंसे न'खर एबा जों संसाराव थांनानै थानोब्ला एबा जोङो न'खर खुंनोब्ला जोंनो राङा जोबोद गोनांथार थिग बेबायदिनो जोङो माखासे माखासे आंखाल मुवा बेसादफोरखौ जोङो रांजों रांजोंसो सुफुंनो हायो जों गाव मावनानै मोननायजों जोङो सुफुंजोबनो बा जों गावनो दिहुनजोबनानै एबा मावनानै लाजोबनो हाया।
औ
बेनिखायनो जोङो गोबां माने बायदिसिना खामानिफोर मावनानै जोङो बे रां खामायनाय एबा रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बैफोर रां आरजिनायनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै बेफार फालांगि दाउ अमा फिसिनाय बोर-बोरमा मोसौ हांसो बेफोरबायदि जिब जुनार बा दाावमा दाउसा फिसिनानै जोङो बांसिन समाव रां खामायनानै जोङो जोंनि संसार खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो बांसिनै गाहाय रां खामायनाय एबा जोङो जोंनि जानायनि आदारखौ बुथुमनाय होनोब्ला जोङो आबाद मावनाय खौनो जोङो गिबियाव नुनो मोनो जेरै माइ आबाद मावनानै जोङो ओ जेब्ला बोसोरसेनि थाखाय जोङो गथ' जथायनानै लाखायो। बिनि उनावहाय जोङो बिनि नांगौनि बारा जानायखौ जोङो हाथाइ बाजाराव बा जोंनि खरसा दिहुननो थाखाय जोङो बाजाराव फानो फाननानैनो जों बेबायदि रां रांफोर मोननो हायो। लोगोसे जोङो मेसें बोथोराव बेसर सबाय सिबिं बैफोरबायदिखौ जोङो माने मा खालामो फोनानै जोङो थ' माने जोङो जायोब्लाबो जोङो फोरबोफोराव जोङो फिथा बायदिसिना बानायनानै बैफोर सिबिं सबायजों जोङो जायोब्लाबो नाथाय जोंङो गोबां नाङा नाथाय बेखौ जोङो नांग गौ सेबांखौ जोङो न'आव लाखिनानै जोङो बाखि आद्राफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो बिनिफ्राय रां खामायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि न'खर न'खरखौ जोङो दैदेनलाङो बा आंखालखौ जोङो सुफुङो औ ओमफ्राय आरो थिग बेबायदिनो जोङो दाउ अमा होनोब्लाथ' जोंनि न'खरफोराव माने बयनावबो बा न'फ्रुमनावबो जोङो दाउ अमा फिसनो फिसिनाय बा मोसौ बोरमा हांसो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो अमाफोरखौ गोबां गोबां माने मोननै रोखोमै जोङो फिसिनो हायो जेरै जोङो बुन्दा एबा जोङो बुन्दि बे मोननै रोखोमै फिसिनो हायो जोङो बुन्दि अमाखौ जो फिसिनानै जुदि फिसा आजाय होनानै जोङो जुदि फिसाखौ फानोब्ला बिनिफ्रायबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो जोङो जोंनि आंखालखौ जोङो सुफुंनो हायो बेजोंनो बेबायदिनो जोङो गोबां रां खामायनायखौ माने बेफोरबायदि राहाजों हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सुइथ जोङो रां आरजिनोब्ला जोङो गोबां बिथिङाव जों खामानि माव मावनो हायो नङा होमब्ला नोंथां जोंनि रां खामायनाया गोबां राहाजों जों रांखौ खामायनो हायो मानसिया खामानि मावोब्ला जेरै नोंथाङा बुंलांबाय दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै जों गोबां खामानि माने रां आरजिनो हायो। थिग बिदिनो नोङो अमा फार्म दााव फार्म आरो बदि बर मा फारम बेफोर रोखोम खामानिखौ मावोब्ला जोङो गोबां बांसिन रां आरजिनो हायो आरो मानोना दिनै जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला जोंनो नांगौ रोखोमनि एफाग्राब खरसा जाया नों एसे एनै बिसोरनो नोङो जाग्रा आदार होोब अ्लानोों बिसोरो हाग्रा बंग्रानिफ्राय एम्फौ एनला जानानैनो दाउफोरा देरो नङाबब्ला थग बिदिनो ज जों बोरमाफोरखौबो फिसियोब्ला बोरमायाथ' जाहाथे जे गांसो जानानै देरग्रा बा गोथां बिलाइ जानानै देरग्रा बियो मासे जुनार नङा होमबा बियो गोरान बिलाइ नारा बिलाइ बि ज नागिरा बेनो गोथां हंखोर गाबनि बिनो बिलाइ मोनब्लासो बियो जायो आरो। अब्लाथ' नोङो जेनेबा बोरमा फिसिनोब्ला नोङो बिलाइ बिफां बिलाइफोरखौ हाख्लायनानै बा गांसोफोरखौ हानानै होब्लानो नोङो बोरमाखौ फिसिनो हायो आरो नङा होमबा बेफोर जोंनि देहाजों एसे देहाखौ राफोद लाखिनायजों लोगोसे बेफोर रोखम हाबाखौ बेखौ मावब्लानो गोबां रां आरजिनो हायो आरो माइ आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो जोङो ओ मोसौफोरखौबो नोङो मोसौ दामब्रिफोरखौ फिसिनानै नोङो गाइखेर दोङो गाइखेर फाननानै लोगोसे नोङो फिसाखौबो फेदेरनानै फाननानै नों गोबां रां आरजिनो हायो दिनै बुंनो थाङोब्ला हाथथाय बाजाराव मोसौ जराास'नि दामा एक लाखनिफ्राय देर लाख सिम जाबाय अब्ला नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जेरै नोङो बोसोर थाम बोसोरब्रै फिसिनानै मोसौखौ फाननो हायो थिग बिदिनो जोङो ओ हांसोफोरखौबो फिसिनो हायो नाफोरखौबो फिसिनानै नों रां आरजिनो हायो। मानोना मानसिया जिउआव रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा? जिउ जोब जासिम जोंनो रां गोनांथि जायो मानसिनि जिउआव बेखायनो जोङो ओ देहा थानायावनो जोङो रां खामायनानै लानो हानांगोन आरो जोंनि बे मिथिंगायावबो गोबां जोङो रोखोमनि जोङो रां खामायनानै लानो हायो। जेरै बेफार फालांगिजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगं गायनानै बेजों लोगोसे जों आबाद मावनानै जोङो माइ आबादजों एफाग्राब जोङो मुलाम्फा जायाब्लाबो जों गोरान खेथि खालामनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो। आरो जेरै जोङो मेसें बोथोराव जुखाम माबादा जोङो गोबां आब माइ माने जुखाम आबाद मावनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो माइयाव जेसेबां प्रफिट मोनो बेनिख्रुइ बारा दाबल बेयाव ओ माने प्रफिट मोनो आरो। बेखायनो जोङो ओ गोबां हाबाखौ जोङो मावनांगोन आरो जोंनि बे रांखान्थि फाननानै मोननाय रांफोरखौ जों दोनथुमनो रोंनांगोन। गावनो बा गथ' गथायाइनि इयुननि थाखाय साननानैनो नोङो रां खामायनायखौ नोङो दोनथुमनो हमथा हमथा बाहायनो रोंनांगोन आरो।
नंगौ।
जोंनि बे संसार जानायाव जोङो नांगौ समाव जोङो बाहायबानो जाबाय मानोना जोङो थाखा फैसाखौ जोंनो जिउ जोबजासिम नांगौ जायो। नोंथां नङा होमबा? बेखायनो जोङो बेफोर रोखम खालामनानै जोङो दावमा दाउसा फिसिनानै लोगोसे जाजायफोरा आबाद बिथिङाव खामानि मावो बिथांमोना आबादफोरावबो जोङो गोबां रां आरजिनो हानायखौ जोङो नुबाय नोंथाङा फोरमायखांबाय। बेफोर जोंनि मोनसे मोनफे ओ जिउ राहा आरो। आहो मानोना मानसिया
औ
खामानि मावब्लानो बे प्रिथिबियाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जाय अलसिया बिथांमोननि थाखायसो थाखा फैसाया साफिया नाथाय जायफोरा माने खामानि मावग्रा बिसोरनि खाथियावथ' थाखा फैसाया गोबां साफियो आरो बेखायनो मानसिया खामानि मावनांगौ आरो जोङो जिउ जोबजासिम जोङो थांना थाजासिम जोङो खामानि मावनानै जालांनांगोन मानसि हारिया नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय जोङो
औ
थाखा फैसाखौ जों खामायनानै जोङो दोन्थुमनांगौखौ जों बोरैहाय खालामनानै जोङो संसार जानायाव बाहायनो हायो।
औ औ नोंथां ओ दोनथ'नायनि खोथाखौ होनदों सोंदों नामा नोंथां? औ जोङो ओ गोबां ओ समाव जोङो जोंनि ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरखौ बा जोंनि बर' सुबुं फोरखौ नुनो मोनो माने रांखौ थ' गोबां खामायो नाथाय बे दोनथुमनायनि बेलायाव बिसोरो बिराद माने मा होननांगोन बेखौ बिसोरो माने सांग्रांथि गैया आरो ओ बिसोरो नाथाय खामायो जोङो बिसेबां मोनो बेखौ मोननायखौ बिसोर बिसोरो माने मा खालामो जानानै दिनै मोननायखौ बिसोर दिनैनो जानानै फोजोबनाय बे मोनसे हुदायाखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय बैफोरबायदि खालामालासिनो जोङो आ इयुन बा जोंनि इयुननि गथ' गथाय बा इयुन ओ संसारखौ जोङो सानहरनानै बा जोङो ओ साननानै बैफोर रांफोरखौ जोङो सानफा एफा जों जथायोबब्ला एबा दोनथुमनो जोङो नाजायोब्ला जोङो जोंनि इउना माने गोजों बा ओ गावनि फिसा फिसौफोरा जोबोद माने ओ मा होनगोन मदद जाहैगोन आरो जोङो बेबायदि जोङो माबोरै दोन्थुमनो होनोब्ला जोङो आथिखालावथ' गोबां रोखोमै जोङो नो हखौ जों नुनो मोनो बेंकफोराव जोङो दोनथुमनो हायो बेफोरबायदिनो माखासे समाव आरो गोबां रोखोमनि जोङो इन्सुरेन्स जेरै बेफोरखौ दोननो हायो पलिसि बेफोर इन्सुरेन्स पलिसिफोरखौ खुलिनो हायो ओमफ्राय लोगोसे गावनि जिउनि लाइफ इन्सुरेन्स बा गावनि जिउनि जेरै गावहा थैना थाङोब्ला गावनि फिसाफोरा मोननाय बेफोरबायदि खौ जोङो खालामनानै दोनोब्ला माने उननि गथ'फोर बा जोंनि इयुननि गथ' गथायाइ गावनि गथ' गथायफोरा माने जोबोद मदद जाहोयो आरो नोङो जुदि मानोना मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया जेरै जोङो थास' बिलाइनि दै बायदि होननानै बुङो थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा माला मा जानानै गोमोरलांगोन एबा थैलांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया ओंखायनो जाहाथे बेबायदि जोङो गोमोरलांनायनि उनाव माने नोंनि इयुन न'खरनि सुबुंफोरा बा गथ' गथायफोरा जाहाथे दुखु ख स्थ' मोननाङा बेनि थाखाय जोङो बैफोरबायदि रांफोरखौ जोङो दोनथुमना होनाय होयोब्ला गोबां मदद जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथांनिफ्राय जों बुजिनानै मोनबाय जेनेबा रांखौ जोङो दोनथ'नोब्ला जोङो गोबां ओ अनसि अनसि बाहायनांगौ नङा होमबा जोंनि इयुन जोलैखौ बा गाव गावनि इयनिखौ नांगौनि थाखाय जोङो नोङो सानसेयाव जुदि नोङो बाजौ रां खामायदोंब्ला नोङो बेखौ थामजौ रां नङाबा नैजौ बाजि रां खौ नों दोनथुमलांनो हानांगोन नङा होमबा अब्लासो नोङो गोबां जिउआव नोङो खामानि मावनो हागोन आरो जुदि दिनै खामायनायखौ दिनैनो जुदि नोङो जाजोबबोला दाउ बेदर जानानै जबा जौ सेरा लोंनानै जुदि जानानै उरायजोबोब्ला बेयो नोंनि खामानि मावनानै मोननाया ओंथि गैया आरो बेखायनो नोङो जोंनो बाजौ खामायोबो जों बाजौखौनो जुदि जाजोबनाङा जोंनो थामजौ नङाबा नैजौ थेवबाबो जोङो गालांथारनांगोन आरो सानसेयाव अब्लासो नोङो गोबां राव जिउ था गोबां रां आवजिनो हागोन होननानै आं सानो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे दोनथ'बाय हबा बेखिनियावनो गोजोनथों